खोनाबायना नोंथां औ औ दा जोङो बर'फोरनि रांखावरि आरजिनायनि सायाव रायज्लायनो नागिरदों नङा होमबा जोंनि आयदाया बेनोसै
बेनोसै रायलाय
औ अब्ला नोंथाङा जागायग्रोनोसै ना आं आं जागायग्रोनो
नोंथाङा जागायग्रोदो जोङो रांखावरिखौ बोरै आरजिनो हायो
औ औ जों बर'फोरनिल' सावरायगोन नङा होमबा
औ औ।
बर'फोरनि रांखावरि आरजिनाय होनोब्ला जों गोदोनि समनि ओ रांखावरि आरजिनायखौ होननांसिगोन बर'फोरनि जेरै बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोदोंमोन बै समावहाय दुब्लियाव माइ गायनानै बिदिनो मैगं-थाइगं गायनानै हाथाइ हाथाइ बाजाराव फाननो लांनानै बे फोर मैगंफोरखौ माने बेफोरजोंनो माने फैसा खामायोमोन आरो जेन'बा रां खामायोमोन आरो न'खर सालायोमोन औ बेफोरबायदि फैसा बेफोरबायदि रांफोरजोंनो गथ'- गथाय बिसोरखौ माने ओ स्कुलफ्राव जेन'बा कलेजफ्राव बिदिनो फाथायहरोमोन फोरोङोमोन खस्थ' होनो सोलियोमोन बै समावहाय औ बर'फोरा माने फैसानि रांखावरियाव इसेबां माने फैसानि गोनां नङामोन आरो
औ जोंङो बुंनो हायो जे नोंथां रांखावरि खामायनो होनना बुङो रांखावरि दानि जुगावबो गोदोनि जुगाव जोंङो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय हिसाबै नखर नखरखौ सुंथानाय हिसाबै जोंङो नखराव दाउ अमा बायदिसिना जिब जुनार फिसिनानै जोंङो रां आरजियो जोंङो थोंजोङै बुङो दा अमा अमा फिसियोबा जोंहा गोबां नखरनि सहाय रां आरजिनायाव गोबां हेफाजाब होयो
नंगौ
उम
अब्ला जोङो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ सावरायनोब्ला जों गोदोनि आरो दानि दि दिफारेन्सखौ जोंङो फारागथिखौ जों रायलायनांगोन आरो जेरैहाय औ औ बेफोरबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदिब्लाथ ओ दानि समावहाय जेनेबा बर फोर अमा दाउ बिदिनो फार्म खुलिनानै फैसा आरजियो नङा होमबा रांखावरियाबो आरजियो माने बेफोर औ माने बेफोरबायदि माने साननायखौ सिग मोजां माने बरफ्रा गोदो गोदायनि समाव साननो रोङाखैमोन बेफोरबायदि आइडियासफोरखौ मोनाखैमोन आरो नंगौना नोंथां
जोंनाव रोंगौथिया खम मोनना गोदो
औ दा आरो सुबुं माहारिया जौनायनि थाखाय एसे हारिया जौनायनि थाखाय जेब्ला बेफोरबायदिया साननाय हनायखौ माने डेभलप खालामलांनायनि थाखाय माने बिदिनो रांखावरि आरजिनो थाखाय माने सोलो मोनगोन सिनो आरो नङा होमबा जौगालांगासिनो हारियाबो
रों रोंलांबाय आरो माने जों दा
माने गोदोनि समाव जोंनि बर हारिया माने बिदि फाइनसियेलि प्रब्लेम बिरादमोन
जायोमोन
औ बोथिसे ओंखामखौ जानो थाखाय गोबां हाजिरा खामला मावनानै जानांगौ जायोमोन जोंनि बरफोरा नाथाय दानि समावहाय जोंनि बरफोरखौ इसेबां बिदि गोरिब गोरिबफोरखौ नुनो मोनला आरो
औ औ
दानिया बरफोरा माने हाथाय बाजाराव बिजनेस खालामनोसै मैगं थाइगं फाननो लाङो बिदिनो सोरबा अमा फार्म खुलियो बोरमा फार्म खुलियो दाउ फार्म खुलियो गोबां बायदिसिना बिजनेस मावनो हमदोंसै जेरै थिखाफोर बरफ्रानो गोबां जौगाबाय दा जों बि टि सि आव नायोब्ला जोंनि बरफोरानो गोबां
रांखावरिनि बेलायाव गोनां जोबसै आरो आं नुनाय बायदिब्लाथ
नंगौ नंगौ नङाबा जोंङो गोदोनि गोदोनि दिनाव जोंङो बुंनो थाङोबा गोदो गोदायनि मानसिफोरा बयबो जोंङो माइ माइ आबाद मावोमोन माइ आबाद मावना लानानै जोंङो गोदोनि दिनाव माइखौ जोंङो बाख्रि होनो जायखौ जोंनि नखरफ्रोमबो गोदोनि दिनाव बा ख्रि गंसे गंसे थायोमोन जों जा आबाद मावनानै मोनदों माइ बे आबाद माइखौ जोंङो फोराननानै बा नानानै जोंङो बाख्रियाव सोनानै लायोमोन बे माइखौनो जोंङो फाननानै नै जोङो नांगौसिबां रांफोरखौ फरायनाय बा गथ' गथ गथायनि फरायनाय बेफोराव रां माइखौ फाननानै जोङो रांखौ ला नानै बाहाय नाय जायोमोन बेजोंनो जोंनि गोदोनि गोदोनिया बांसिनानो बे माइ आबादजोंनो संसार जानायखौ नुबोदों आरो।
औ नंगौ नंगौ गोदो बेबायदि दि आरो टेकन'लजिफ्राबो गैयामोन जेरै आबाद मावनो थाखाय ओ जों मोसौ मोसौ औ गोदोनि दिनावथ' मोसौ नांगोल बे फोरजोंसो एवनानै जों आबादफोरखौ मावनायखौ नुयोमोन नाथाय दानि टेक्न'लजिनि जुगाव ओ मर्दार्न जुगावहाय जों गोबां जिनिसफोर जेरै टेक्न'लजिनिफ्राय सोमजिनाय ट्रेक्टर नङा होमबा पावार खैला बेफोरबायदिजों जोङो आबाद मावनायखौ नुयो। माने गोदो जोंनि बर'फोरनाव गोबां। ओ हालोथाम हालोब्रै बिदिनो मोसौफोर थायोमोन नङा होमबा जराब्रै। बिनो थायोमोन नाथाय दानि समावहाय जों मोसौ जरासिखौनो जों माने बर'फोरनि न'खराव नुनो मोनला आरो गोबाङानो।
गैलियो फ्राय गैलियो जों नायगिरनो थाङोब्ला जों गामि दरसेयाव बुंनो थाङोबा मोसौखौ दसथाबो मोसौ मोननाय नंलिया।
नंगौ औ। अब्ला नोंथांमोनसिं जायनि बर'फोरा जेरै नोंथांमोननि ओनसोलाव बोरैहाय आबाद मावनानै सोलिगासिनो? एबा रांखावरिखौ बोरै बा एबा रांखावरिखौ बोरै आरजिगासिनो बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा।
हागोन हागोन जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव आं दा जा जोंनि बर' हारि बा बर' माहारिया जा बायदि रांखावरि आरजिनानै सोलिनो हादों होन होनना बुङोबा दा गोदोनि बायदि खेथि थि मावनाय खेथि आबाद मावनाया खम जालांबाय दानि जुगाव जोंनिया दखान बांसिनानो द खान बा ना बेफार ना फाननानै बा अमा फाननानै दाउ फाननानै बेफोरजों दानि जुगाव गोबां सोलिनायखौ जों नुबोगासिनो दङ दा।
नंगौ औ।
होम।
दा
जोंनियाव
औ दे होनदो नोंथाङा होनदो दे।
जोंनियाव फ्राय मानसियानो साख्रि बाख्रि गैया। हाजिरा मावनाय सोरबा बिजिनेस मावनाय। सोरबा बेफार बाजि जोंनियाव बांसिन बेफार बाजि मावनानै सोलिनानै दङबा जोङो दा बुंनो हायो जे बेफार बायदि मावनानैनो सोलिनानै जागासिनो दङ। जोंनि बर' सुबुं माहारिया
औ नंगौ दा। नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला एसे दा जौगानायखौनो आं नुहरबाय आरो गामियावहाय
जौगानाय जौगानाय औ औ। जौगानाय दा जोङो बहुत जौगानाय
औ सिगांनि समावथ' बेफोरबायदि जों बे
सिगांनि समावथ' जों बेफोरबायदि बर'फोरखौ बेफार फालांगि खालामनानै जानाय बिजनेस खालामनानै जानाय बेखौ जों नुनो थाङामोन
जों नुनो थाङामोन नुनो थाङामोन फ्राय जोङो माइरं सेरसे बायनानै नै माइरं सेरनि बायनानै जानो गोनां जायोमोन गोदोनि दिनाव रां रुफा रां रुफा खम बा रां रुफाखौ बोरै आरजियो बेखौ जोंनि सुबुंफोरा रोङामोन
नंगौ।
उम।
दा ओ नोंथाङा बुंनाय बाददिब्लाथ' जेन'बा गामियाव बिदिनो बिजनेस बेफार फालांगि खालामना जागासिनो नङा होमबा गोदोनि समाव बिदि गैयामोन रावबो रोङामोन औ बिनि थाखायनो बिनि थाखायनो गोबां गुबुन हारिफोरा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै औ जोंनि जायगायावनो गोबां रां आरजाय रां आरजिनानै लानानै थां थाङोमोन बिसोरो नङा होमबा?
औ नोंग'
बिसोर माने बर'फोरनि थाखा फैसाखौ माने रांखावरिफोरखौनो लांजोबनाय जायोमोन आरो बै समावहाय माने औ गोबां बर'फोरनिफ्राय रां आरजिनानै बिसोरो माने गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिसोरो गावनि थागिबि जायगाफ्राव दैथायहरोमोन आरो।
औ।
औ जोंनि बर'फ्रासो माने बेफोरबायदि खामानिखौ सिगां मावनो रोङाखैमोन नाथाय दा मदार्न जुगावहाय माने बयबो रोंजोब रोंजोबबायसै जोंनियावबो दा बिदिनो सोरबाया साख्रि मावबाय नङा होमबा
उम सोरबा साख्रि मावबाय
दाथ' आरो मदार्न जुग बो जाहैबाय गोदान जुग नालाय औ।
थायफ्रा गासिबो फरायनाय इडुकेसनाव गासिबो रोंगौथि जाबाय जोङो रांखौ बोरै खामायनांगौ बा जों रांखौ बोरै आरजिनांगौ बा जोङो रांखौ बोरै एरहोनांगौ बेखौ खौ जोंनि दानि टेक्न'ल'जि जुगाव बा जोंनि रोंगौथि जुगाव जोंनि बर' सुबुंफोराबो रोंनाय जाबाय सोलों नो रोंनाय जाबाय
नंगौ औ। गोदोनि उम गोदोनि आरो दानि जों पार्टिखौ बेयावनो हमनानैमोन जे सिगां बर'फोरा माने मालाय हारिजों बेसेबां गादबनानै दोनजायोमोन रांखावरिनि बेलायाव आरो दा बेसेबां जौगाखो जों बेखौ एनालइस खालामनो हाबाय जेरै औ जेरै ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव जोङो बर'फ्रा फाइनान्सियेलि उइकमोन आरो माने गुरै मोन फाइनानसियेलि औ नाथाय दा जोङो बर'फोरखौ बेबायदि माने रांखावरिनि बेलायाव जोङो गोबां जौगानायखौ नुहरो जायनि थाखाय ओ बेफोरबायदि ओ जौगालांनायनि थाखाय जोंनि हारिया माने थांनानै दङ' होननानै आं सानो आरो।
औ दानि जुगाव जोंनि बर'फ्राबो आजिखालि रां खामायनो होनना बुङोबा जोङो गारि दानि जुगाव गारि सलायनानैबो जों रां खामायदों गारि गरा बायनानै बा गोबां बेफोरबायदिजों जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिजनेस मावनाय गोदोनि जोंनि मानसिफोरा बिजनेस मावनो रोङामोन बिजनेस खौ बोरै मावो रांखौ बोरै आरजियो दानि मानसिफ्रा गोबां मानसि गोदोनि दिनाव मार हाथाय बाजाराव जोङो गुबुन हारिफोरखौसो ना बेदर फाननाय नुयोमोन
नंगौ औ।
ओ दिनै जोंनि बर'फोराबो दाउ बेदर बा अमा बेदर बा ना दाननानै बेफार बायदि मावनानै सोलिनो रां खामायनो गोबां सुबुङआनो रोंनाय जाबाय
औ औ नंगौ नोंथाङा बुंनाय बाथ्राफ्रा गासिबो नंजोबगौ ओ अब्ला। नोंथांजों बर'फोरनि रां आरजिनायनि सायाव रायलायनो रायलायनो मोननानै गोजोन माने गोबां बाथ्राफोरखौ मोनथिनो मोनबाय औ।
आंबो नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोबां खोथा बर'नि बागै बा जोंनि बर' रांखावरि रां आरजिनायनि बागै मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय।
औ औ साबायखर नोंथांनिसिम